आय
खुलुमबाय सार।
ए दे
ओबाव दं नोंथाङा?
आं नै बेयावनो दङ। खामानियाव
अ ओमफ्राय दा खामानिफ्रा मोजां सोलिगासिनो?
सोलिनायालाय
ए ओमफ्राय जेबो खस खस्थ' गैथ'आ दा?
खस्थ' थ' जेबो जाथवाखै। खस्थ'खौथ' बुंनाङा जेनेबा मावनाय हिसा साबैथ' खस्थ'खौलाय मा बुंबावनो
उम उम ओमफ्रालाय नै जोंहा बाजै गोदानखौलाय माब्लाथो लायनो सानदों नोंलाय?
हैदस बिबाजैखौसो सोंहरग्रोबाय नोङो आंहास सानदों मा दस्राखौसो रायलायगोन। नोमबाजैखौ नोमबाजै नोंना टावार नाङालाय फंबाय टावार नांनाय जायगायाव था दे नोमबाजैखौ लायनांगौ नोमबाजैखौ दानो लाइ थ'वा दे एसे खामायबावनांगौना रां फैबावनांगौ रां आरजिनानै लानांगौ रांखौ जुदि आरजि नानै लायाब्ला दाइरेक्ट नोमबाजै खौलाय लायनानै माजों जाहोफैनो
दे ब्रा डेटखौ खिन्थाखादो औ थारिक ओ अक्टखौ खिथाखादो दे
अक्टखौ मिन्थिथ'वा माला लायनाय जायो माला लानाय जायो बेखौहाय उनावसो मिनथिसिगोन
उम
दानो लायथ'आ जेब्ला लाइ गोन अब्ला खबर हरगोन दे नोंनो
औ जागोन जागोन किनथु एसे मोनजाबा साबसिन जागौमोन आरो माय बिराद बेदर जानो लुुबैना दं नालाय
बेदरखौ मोनजायाखै होमबा नोंस्रा नोंसोर थानाय जायगायाव न'आवबोथ' मोनजायोना बेदरफोरखौहाय
नंगौ। बायनानै जानो हाला हाबाफोराव जायाबा उफाय गैया।
हाबाफ्रावल नङाब्रा बेलाय बे लोगोफोरजों ज ज थानाय समावनो बायनानै जानाय मानाय
बबावबा जथुमा जनाय मानायावहाय लाबोनानैनो होफैखायोना जथुम्माफोर जायोब्ला।
उम उम। बिदियाव मोनजाबाय आरो
औ बिदियाव मोनजानाय। दालाय बे जानाय जाया?
उम ओमफाय दा मानि बोसोर गोदाननि बोथोर सोलायनायनि दैज्लां बो थोरनि ना मोनाखै न जावरिनायफोर।
ना जावरिनाय आंथ नआव थाङाखैना नआव थांबासो मिथिगोन आङो। दा बे नाफोर खौबा मोनदोंना मोनाखै। ओइ खारदोंना खाराखै? बारलदोंना बारलआखै दा थांबासो मिथिगोन दा।
उम होनबाथ नोंस्राथ मालाय ना फाम बानायलायनाय मोनो खोमा ने?
नाफाम बानायद्रायलायनाय मोनालै बा
औ उम बिराद गोथावलै जोंनि बरनि नाफामा जेनेबा मोदोमखायो गोजाननिफ्रायनो।
गोथावथ आंथ जाफेरबावानो आं जाफेरबावानो वा उन्दैनि फायनो आं जाफेराखै नाफामखौ माबाय दे मोन जायो नोंथाङा मालाय जाबाय थाग्रा ओं
उम ओन्दै ओमफ्राय जादों। गोदो बाय जायोमोन ओमफाय दा खम जालांबायना ना थाबो आरो मानसिफ्राबो देरनायजों जाबजों हमनो बाबाय बोननो बाबाय। बोथोर सोलायनायजों जुग सोलायनायजों गासिखौबो बाजोब्बाय आरो ना
ओमफ्राय नोङो नाफाम बानाय नोंबो नों दि नाफाम जायो दे ओमफ्राय नाफाम बानायनो रोंगोना रोङा नोङो?
नाफामखौ आं बानायनायखौ रोङा ओमफ्राय हासुङाव सोयो औवा हासुङाव सोयो होनो ओमफ्राय बिनिफ्राय ओ मारैबा मारैबा होनथादोंमोनलै बावबाय नों मिथियो नामा?
उम दालाय नाफामखौहाय सिगांग्रो नाफामखौ सिगांग्रो सायख सग्रोबाय आइसाफोरखौ आइसाफोर सायखांनायनि उनावहाय दालाय फोराना होनोमबा फोराननानै ओमफ्राय एवोना मायोमोन? ओमफ्राय एवनानै जेब्ला हासुं औवा औवा हासुं हास'बाय ओमफ्राय बेनावहाय नारसो नारसो नारसोनानै थुमो ना मायो।
उम
नङा होमबा? ओमफ्राय बेनिफ्राय खोबनानै दोनबाय। औ ओमफ्राय बिनि उनावहाय देग्लिबावो ओइ देग्लिग्रोयोसोलै देग्रोयोसो देग्रोनानैसो नारसो उम देनानैसो नारसोनाय दोनो दा।
उम उम
ओमफ्राय बेसे गोबावजों मोनजायो आं बेखौ बुंनो रोंला
उम उम दा बै नोंसिनिथिं बै माबायाव सुइस गेटआव खोनाबाय
दै बारजुमग्रायाव?
औ बेवहाय बामिफोर मोनो ना मोनाब्रा ना बामि?
बामि मोनो मानो मोना जानांगौ नोंसोर बोनफै माब्लाबा जनो लोगोफोरखौ लानानै
बेखौनो सानगासिनोब्रा सोलाबाखै समखौनो मोनाखै जोङो।
जेब्ला सम मोनो अब्ला साइकेलजों बा थाबायनानै नागिर फैदोरा गुन्दै होफै गुन्दै गुन्दैफोर रस सारलाबायनानै
उम माबादि गुन्दै माबासो नांगोन नामा दानासो नांगोन नामा?
जि हक दानाबाबो जायो। गुन्दै बै मा होनो मोनलाय माइ सौनायनि गुन्दैफोरबाबो जायो।
ओमफ्राय दैजों बोहै खारलांबालाय
दैयालाय बे जाय गिलिर बुस थु बे गिलिर बस्थुआ गोदोबाय बे साफ्रावनो फैलाबायबाय बेजोंनो गोदोलांनायखौ मोनजाबाय बिसोरो आरो सानैखौ जायफोर फैयो बिफोर फिथिख्रि नाया बेफोर जा
उम अह होमबालाय नानि मुलि बिहरनांसैलै अनलाइनाव मोनो खोमालाय ने?
नानि मुलि
औ बे दालाय नाया आदार नानि आदार फैयोना नाया जानो आदारखौ बिदि आदार नानि आदार बिहरनांसिगोन। उम आं दस्रा दस्रा माबाया व हादरफोराव नुयो बिदि माबा नानि आदार होनानै नाया ज्राव-ज्राव फैयो बिरादनो खाथियाव।
बेलाय फुख्रियाव फिनायसो दा
उम फख्रिआव फि
फुख्रियाव फिनाय बा सागरफोर बुलुं बुथोरफ्रावसो दांबि?
जानो नंगौबो‌ जानो हागौ
बिदियावसो बै मा होनोमोनलाय आस्रा जे लानानै सारलाबायनायखौनो होनथारलायबाय नामा नोंलाय? नाव लायै लायै दै सा सा माबालायनाया सालायलांलाय लायनानै ना हमनाया ना सारनाया?
ए थोद बिदि नंङा आलदासो एसे आंनाथ एसे आलदासो नुनाया आरो।
आंलाय बिदिखौसो होनदों खोमाय सानदों।
उम। दे इसेबो सोंथि खालामलाबायदो
उम नोंगौ सोंनि दे आं एबार। आंनिखौसो नों ङो बिबाजैखौ सोंबायलै माला लायगोन मागोन। ओमफ्राय नोंनालाय बेवायखौ माला लायगोन?
बेवायाथ नै दा आङो पुलिस साख्रि मावनो नागिरदोंमोन आसाम पुलिस। ओमफाय बेयाव दा नै दा आं खारगासिनो आरोना, सम सम खारो। ओमफ्राय दा बिदिनो साख्रिया जायोब्ला आंबो नोमबाजै ओ नोंनि बेवाय खौ लायगोन आरो। साख्रि जानानै बोसोरनैसो थानानै लायगोन आरो।
बोसोरसे बोसोरनै थानानै?
उम। ओमफ्राय दा फिसा फिसौ खामानि नागिरदोंमोन मोनाखै।
ए ओमफ्राय नोङो साख्रि मावखांनाय लोगो लोगो मोननाय लोगो लोगोन नों बोसोरनै थानानैनो लायथारगोनफा? नोंहा न आरि बायदिसिना लुनाङा होमबा
बियोथ माबाफ्रा बियो हिनजाव लाबाथाय आराम ज अबेबायदि डिजाइन लुनांगौ हिनजौआ नायनो हायोना।
ए हिनजावखौसो लाग्रोनानैसो होमबालाय नोङो न लुगोन
उनाव लाबोबा जायो नआव थानो थाखाय दंथयो नालाय उनावहाय बै मोजां लुनोबा लुबाय आरो उनाव।
आमफ्राय बै मा होनोमोनलाय उम नै फंबाय
औ आदा
मा होनोमोनलाय नोंना बेवाय ओ आंना बेवाइनि माबायाहाय नखरावहाय साबैसे दङ आरो सोर सोर दं
नखराव गासै बिबआ बिनानावा गासै बिसोर साब्रै दं आरोना
औ
साब्रै दङ ओमफाय दा माखासे हाबा जागोन जोब्बायानो फ्राय ओमफाय दा सानैलसै आरो नखराव
सानैलसै?
औ दा आंनानो लास जाहैबाय हा?
गावजों बिनानावजों
औ औ आंनानो लास जाहैबाय आरोना दुइसिन।
एह नोंनासो नोंनासो ओनदैसिन आरो ना?
औ औ औ उन्दैसिन।
खौहाय गेजेरफ्राव दं खोमादां बा नैथि मासिफ्राव दं खोमादां सान्दां
गैला
दा बेनो आरोना बेनो लास मोजांना मोजां मोजां मोनलायखायो दा बेनि थाखायबो जोबथा एह सिगांफोरनि बायदि सिगांफोरनि बायदि सोलाय सोल खालामनाय नंला दा? बेखौनो लाथारखासै
दि गैला सोलाय सोलनि जुग गैला दा सोलाबला टाइम गैलाना। आ अह सम गैलाना। सम गैला मानो होमबा नै जोहा साख्रिबो लानांगौ दं आरो बेफोरखौ टेनसन लाजाबाय थालाना दस्रा खामानिखौ बेखायनो बांद्राय बिदि सोलाय सोल‌ खालामजाया बुस्थुआ बेयो आरो जा नांगौखौ मोनबाय नालाय सायखनायखौ माबायदि नांगौ टाइपनि मानसि नांगौ फाय बिदिखौ मोनबाय नालाय दा नांला आरो।
दा रागा जोंलायगोना जोंलाया नोंसोरलाय?
रागायाथ मा बुंनो रागाया जोङो बिराद जोङो सम सम फागलासो आंबो जोङो एखमबा बेबो जोङो
ए बुलायलायनाय जाफेर दोंना जा
बुलायनायाथ बोरै बुलायनो खाथियाव फैया नालाय गोजानावसो फनजों बुलायबायना एसे
ए फनजोंसो बुलायो आंलाय खाथि खाथि मोखांजों मोखां बुलायखांबाय खोमा सानदों
मोखांजों मोखां बुलायफेराखै बुलायनायालाय
आमफ्रायो लानानै लानानै बेरायहैयाखै नों जेरावबो जेरावबो लानानै बेराय थाराखै नोङो
बेरायनायाथ आं बांद्राय बेरायनाय जाया
औ
बिदिनो खेनि खेथामसो जाबायदां बेरायनायाबो
उम
थाखा फैसा गैयियावलाय अबावथो बेरायनो हानोलै गोजान गोजानाव मालाया दार्जिलिं माबानो अबावबा अबावबा हादराव बेरायहैयो मालाय आ-आसामनि बाहेरायाव भारतनि बाहेरायाव मा होनदों
नोंजों दा सोर सोर दङ
आंजों दा रावबो गैया आं हारसिंसो नै दा ब- जोंनि नैबे मै मैखुन नआवसो दं आं मै
उन्दुग्रा नयाव ए मैखुनावसो दङ
नआवसो दं
बेयाव बल गेलेनो होननानै दहाय बुंदोमोनलै सानैसो मानसिया ओमफ्राइयो बल गेलेगोना गेलेयाखैसै हो गाबोन माने आंना समानो गैयालै फंबाय थांनोनो समानो मोनला थारमाने आंना बेयाव सम मोननाय बादिब्ला आं थां नोसै एसे गोजौ लेभेलनि जाहैबाय नालाय गोजौ थाखोनि जाहैहांबाय नालाय ओंखायनो समखौनो दा होनो हाला थाशला
उम उम जायखिाया जोङो जोगोन सिन्था खालामनाङा नोंखौ लिंहर गोन जोबानो नों सम मोनबानो फैदो आरो
गोन अब्ला थांगोन आङो एकदम
ओव उम दे होमबा दोनथदो दे औ दे औ